हेल'
हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
नोंथाङा सम होनो हागोनना?
हायो नोंथां।
औ अब्ला मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै।
औ नोंथां
औ आइजोफोरनि सायावनो सावरायसै नामा नोंथां?
आइजोफोरनि सायाव माने नोंथां माबा दावगानायनि सायाव।
औ नोंथां औ
औ आइजोफोराथ' दानि जुगाव गोबाङानो माने डेभलप निफ्राय दडेभेलप जाबोगासिनो दावगानो ओमफ्राय दावगानाय जाबोगासिनो।
गोदो बुंनो थाङोबाथ' आयजोफ्रा बाहेरायाव ओंखारनो गियोमोन बायदिसिना मावनो गियोमोन। खालि हौवाफोरनि सा हौवाफोरखौल' माने आसा नायनायफोरबायदि होनजायो आरो। बेफोर गासिबो इडुकेसन गैयिनि थाखायबो आरो माखासे दबथायनानै लाखिनायनि थाखायबो जायोमोन।
औ औ नोंथां
दा बुहुद सोलायबाय आजिखालि सोलोंथाइ मोननानैबो आइजो माहारि माहारिया आपग्रेडनिफ्राय आपग्रेद जाबोबाय आरो नोंथां। आजिखालि आइजोफोरखौ सरखाराबो नायगासिआनो। नोंथाङा बे सेल्फ हेल्प ग्रुप होननायखौ खोना खोनाबाय ना?
औ नोंथांनो खोनाबाय औ खोनादों नोंथां।
जेन'बा आजिखालि सरखाराबो अनसुंथाइ होग्रा जाबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोनसे राहा लानानै
औ
दाख्लिसो थांनाय
दाखालिसो थांनाय मासफ्राव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो सरखारा बिफां गायनाय नामै मोनसे ओ अनसुंथाइ होदों। जि रोजा जि रोजा राङै दा बेफोरखौ ओरैनो होआखैना सरखारारा आइजोफोरखौ मावनानै मावनानै जाबोनायखौ नुबोनायखाय दुखु खस्थ'खौ नुबोनायखाय बेखौ नुबोनानै आयजो फोरा जाहाथे बे फैसाखौ मोननानै एसे आरोबाव डेभलप जाबावनायनि थाखाय थाखाय दावगानायनि थाखाय एसे हेल्पफोर होनो हायो खोमा बेल' फैसाया जेन'बा माबा मोनसे बायनानै बेखौनो फिनानै बेखौनो माबा मोनसे रां फैनायनि लामा मोनो खोमा औ बि बिदि साननानै सरखाराबो आजिखालि नायसन हरग्रा जाबाय बेल नङा आ खालि उरनादय होननायबो होयो आइजो माहारिनो जाहाथे माने न'खर खुंनायाव मसे मास मोजां जानायनि थाखाय आरो
औ
खौ नायोबा आइजो माहारिया बुहुत माने डेभलप जाबाय बिदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपावबो गावजों गावनो फैसा खांलाय लायनानै मोनसे ग्रुप दानानै जेन'बा बिनिफ्रायनो सोरबा फैसा लांग्रा फैयोबा बिसोरनो नों हरनानै गावसोर सुद जायोबा बेनो फैसा एरलायबाय बेखौनो न'खर खुंनो थाखाय एफा एफा राननो हालायबाय बेजोंनो जानो हालायबाय जेन'बा बिदिनो गुबुन गुबुन राहा दङ आरो आजिखालि सोलोंथाइ रोंनानै मानानै आजिखालि बुहुद टिचारफोरबो ओंखारबाय बर' आयजोफ्रा
औ नोंथांनाव
औ आरो बिदिनो आयजो माहारियानो माने गासिखौबो सैसोनानै थानांगौ जायो गासिखौबो मेनेज खालामबो गोरों आइजो माहारिया जिहेथु आरो आरो आजिखालि आयजो माहारिनो गोबां लनबो होनाय जायो जाहाथे अमा फिसिनानै दाउ फिसिनानै जेन'बा जेखौ फिसिनानै माने रां आरजिनो हायो जेन'बा मारोरैबा इनकाम फैगोन बेखौ नायनानै आजिखालि बेंकफ्रावबो गोबां माने सुबिदा होसै आइजो माहारिनि थाखाय
दा न नोंथाङालाय औ माबाफोर मिथियो नामा आं नोंथांनि बेफफ्रायबा आरो माने फोरमायजानो लुुबैदों
गोजोनांथां आरो ओ
औ
बुङोब्ला आइजोनि सानो माने मोनसे जाफुंसार जानाय नङाब्ला जिउ फोलेरनो बा फोलेर एरहोनायनि मोनसे बिजों बेजोंथ' नङा बियो माने मोनसे आयजो माहारि माने फोलेर बारायो बेजों लोगोसे न नखौबो सामलायो जाय न'खराव आइजो माहारि थागोन बे न'खरा माने देभेलप जागोन जोनारना मानि मोजां जागोन माने हौवाल' थायोब्ला बबेबा मोनसे माने गैया गैया बेफोरबायदि जायो आरोोना नोंथां जाय न'खराव हिनजाव हिनजाव थागोन आयजो थागोन बे न'फोररासो माने आबुं समाजावमानि हिनजाव गोनां न'खर खौ आबुं नखर होननानै बुंनाय जायो जाय नखराव हिनजाव रावबो गैया बेखौ आबुं होननाय जाया बेनि जाहै आं बुंनो सानो गोदो गोदाय हिनजावफोरा मा खालि हौवाफोरनि मामोन बाहायजाग्रा बुस्थुलङमोन जायखौ मानिे उन्दै उला खांनाय न' न'आव जेनेबा न' न'ख सामलायनाय
औ ओंखाम-ओंख्रि संनानै दोननाय
मोनो आरोना दा नाथाय दानि मुगायाव आइजो माहारिया जिसेबां बिबां हाया मानो औ बुंनो थाङोबाथ' आइजो माहारियासो बांसिन जौगाबावदों। माने जायनि जाहै दा नै फरायनायावनो होन जावबो साख्रि-बाख्रियावनो होन
औ आजिखालि मानि हिनजावफोरानो फार्ट पजिसनावनो दंजो बो होनजायो जेरैबो गोरों-गोराफोर खौनो जोङो हिन्जाव माहारिखौनो बांसिन नुसै आजिखालि
औ। बुंनो थाङोब्ला हिनजावफोरा दा माने फरायनायजों लोगोसे गाव गाव गावनि जिउ राहाखौबो माने दानानै लानो हादों जायनि जाहै जेनेबा रावनिबो उन जानानै थायाखै
औ।
न'खरखौबो समायनो सालायलांदों जेरै फरायनाय लिरनायजों लोगोसे न'खर लानायावबो हेफाजाब होदों आरो जेनेबा जाय आइजो फ्रा हाबा जानाय बे आइजोफोरा मानि न'खरखौबो सामलायो आरो गावनि नांगौ खामानि जेनबा ज' खामानिफोर माव दोंब्ला बेखौबो सामायो माने हिनजावनो माने न'नि खामानिबो आधानि खामानि खौबो मावनो होयो आरो दा बुंनो थाङोब्ला आइजो माहारिया बिराद माने दहर जखा खालामनो हायो माने बिराद बिदि होननांगोन आरो आइजोफोरखौ सैज' खालामनो हायो बिनि थाखाय ओंखायनो दा बिराद जाफुंनाय दं आरो दा नोंथाङा होन्दों सेल्फ हेल्प ग्रुप अरुनदय बेयो मोनसे मोजां स्किम जायेराव हिनजाव माहारिखौ जौगा होनायाव आरो साबसिनै डेभेलप खालामबावो जाय सिख्लाफ्रा जेनेब्ला आइजो फरायनो जेनेबा फरायदोंब्लाबो जाफुंसार जायासै सखिनियावहाय साख्रि- बाख्रि मोनासै अ बे आइजोफोरनो नङाबा फिसाफोरनो जेनेबा बे अ रुन'दय मोननायाबो मा मोनसे मोजां खामानि जेराव जेनबा गावगावनो बे जों जि दानानै नङाबा माबा मोनसे बुस्थु अमा, दाउ, लानानै जेनेबा रां आरजिनो हायो गावनि थांनानै थानायाव गावनि आथिङाव गसं थानो हायो आरो जेनेबा सेल्प हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो बयनिबो जायगायाव दं जोंनि जायगायावबो दं नोंथांनि जायगायावबो दं दा बे से प्ल हेल्प ग्रुपाबो मा आइजोफोरखौ माने माबा मोनसे मावनानै माबा मोनसे इनकाम बुरजा मोननायनि थाखाय बेखौ होनाय जादों। दों आरोना जायनि जाहै गोबां आइजोफ्रानो हेफाजाबबो मोनदों आरो दासिमबो माने मोनगासिनो दं आरो जेनेबा नोंथाङा होनदों जेनेबा फैसाखौ सुथहरनानै मोननायखौ राननानै लानो हायो बे नंगौ। बयनिबो जायगायाव बिदिनो फायसायाथ' नांगौ जाखायो दा बेखौ नों सुद थैयोब्ला माने दाबल इंकाम जायो आरोना दा बे इंकामखौनो इंकामखौनो गावसो
खुंनाय राहायाव औ।
औ बाहायनो हायो दा हिनजावफोरा आइजोफोरा गोबां डेभेलप जाबोबाय माने आइजोफोरनि जों जौगाबोनायनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जों गोग्गाथाव होननो हागोन।
नोंगौ नोंथां आरो आंबो आइजो सासे आयजो जानानै जोबोद मोजां मोनो गावखौनो गाव पउडलि फिल खालामो औ
जेराव गोदोनिखौ नायोब्ला दानिखौ नायोब्ला गोबाङानो डि फारेन्सखौ जों नुनो मोनो जेरावहाय नै दा जेनेबा गोदो समाव जिखौ खालि गावबा गाव गानानो थाखायल' दानानै हो हौवाफोरनोबो जेनेबा गामसा दाना होयोमोन हिनजावफ्राबो गाव गावबा गाव जोमग्रा दख'ना दानानै गानोमोन नाथायबा दा हिनजावफोरा गाव गावनो दानानै गावबो गानगोन आरो बिजनेस बो खालामगोन बेबायदि आरो गोबां आइजोफोराबो माने मा जि दायाब्लाबो माने बायस'नानै फाननाय बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों गोदोनि समावथ' बिबायदि ओंखारनो मोनामोन आयजो माहारिया दा खिन्थु
समावहाय न'निफ्राय ओंखारनो सान्सनो गैखायामोन नोंथां आजिखालि औ आजिखालि माने न'आव थानानैनो अनलाइन जुग नालाय अनलाइननि माने अनलाइनजोंनो फाननोबो हायो आजिखालि
औ औ नोंथां औ दा बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां खोथायावनो जौगासारथारनाय आं सानो आरोना आंबो आंखौनो आइजो महराव मोननानै आंबो गोजोननाय मोन्दों माने आइजो जानानै माने गोग्गाथाव मोनदों जायराव जेनेबा गाव गावनो जौगानायनि लामाखौ नागिरनो हायो रावनिबो आथिङाव गसङा लाबोबानो जेनेबा गाव गावनो माबा मोनसे खालामनो
गाव गावनो जिउखौ राहाखौ दैदेनलांनो हायो
औ बिजनेस खालामनायाबो मा आइजोफोरा माने गोरोंसै बय बो गोरोंसो सोरबा दख'ना बायदिनानि खालामगोन सोरबा गुबुन गुबुन खामानिनि खालामगोन माने लाजनाय होननाया खम जालांबाय गोदोनि सम समाव माने लाजिनानै थायोमोन गिनाया बारामोन आरो गोदो
औ गिदिर फिसा होननानै सानोमोन
औ नाथाय दा दानि मुगायाव जेबो गैला समान जाजोब्बाय औ दा बुखायनो आइजोनि जौनाया जोंनावबो गोहोम गोलैदों माने आइजोफोर जौगालांबाय नालाय जोंबो बिसोरखौ नुनानै जोंबो माने जौगालांनि लामायावहाय थांगासिनो दं आं बे खौ आसा खालामो आरो नोंथां औ जालांबाय थागोन औ जेराव बिमा माहारिफ्रा गाव गावनि जानायखौ दोन्थ'नानैब्लाबो फिसानो जानो होयो बिमानि अननायाथ' आलादा नोंथाङाबो मिथिखागौ जायखौ माने गावनि नांगौखौनो दोननानैब्लाबो बिमाया फिसानि नांगौब्ला बेखौहाय होनाय बेफोरखौबो जों नुनो हायो माने आइजो माहारिनि अननायानो आलादा आरो ना बुंनो थाङोब्ला बिमा जाब्लाबो मानि फिसानि थाखाय अननाया बिसिनाव मानि गोबांसिन जायो फिफा फोरनिफ्राय गोबांसिन जायो फिफाया खालि खामायनानै लाबोनाय जायो आरो दा बिमाया माने न'आव थानानै गावनि फिसा खौ उननाय फेदेरनाय आखल आखु फोरोंनाय ख' ख' खालामनाय दा ओरै जायो मोनसे खोथा दं जेनेबा आखल मोजां जाबा
हा
न'खराव मोजां बेफोरबायदि होनो आरो खिन्थु आखल गाज्रि जाबा बिमायानो आखलखौ फोरोंनो रोङाखै होननानै दाया खिन्थु बिमानावसो गोग्लैयो नोंथां नाथाय बा बुंनो थाङोब्ला बे दाया बिमा बिफानिनो जानांगौ बेखौहाय हिनजावफोरनावल' थुसोमनो नाङा जाय जेनेबा बिमायाथ' नोङो ख ख खांनानै समान समान रुजुनो नाथाय बेखौहाय मानि बिमा बिफा ज' जानानै मानि फिसाफोरनि दायथ'खौ लानांगौ जायनि थाखाय जेनेबा फिसा फ्राबो मोजां जालाङो
फिसाखौ जेला उजि होबाय बेयाव बिमानिल' आखाइ थायो होननानै साननो नाङा
औ साननो नाङा समाज बे समाज बेखौ माने खायसे खायसे जायगायावहाय बिदि बुंलाय लायो नासयलायो नालाय दासिमबो बबेबा जायगायाव माने हिनजावफोरखौ दाय होयो दा बिदि जानो नाङा आरो ना जेनेबा आयजो माहारियाल' नङा बेहाय बिफा बिमानिबो दाय था होननांगौ आरो अब्ला नोंथां बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'सै नामा नोंथां समाबो जाबाय
औ औ गोजोन्थों
औ नोंथांनिसिम बो